औ खोनादों।
आदसा अब्ला जोंङ मोनसे आयदानि सायाव दसे सावरायनो होननानै जे आं नोंथांनाव हरदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला दसे रायज्लायनो आदसा अब्ला जोङो दिनै गामि आरो ओ नोगोरनि जिथुनाखि ओ जिउ राहा खुंनाय बेनि बागै एसे रायज्लायनोसै आस्सा गिबियावनो बुंग्रोनो सानबाय आरो जिथुनिखि जोंनि गामि ओनसोलनिनो ओ जोंनि रायजो जानाय सोलिनाय जिथुनाखि जिउ राहा लामा माबायदि सोलिनानै माबायदि खस्थ'यै माबायदि ओ सोलिनानै थाङो आरो माबायदि जोङो टाउनसिम थांनानै माबायदि खामानि मावहैनो हायो
औव औव औव।
से बुंग्रोनसै गिबियावनो जों गामि ओनसोलाव माने आङो ओरैनो निजे पार्सनेलि बुंनो सानो जे गामियाव थानानै जोबोद मोजां मोनो आरो दायो जों नुनाय बायदिब्ला गामियाव जों जो-जोबोद मोजां मोजां आबादफोर मावना जानो हायो गामियाव थायोब्ला जों माइ आबाद मावनो हायो ओ गोरान खेथि मावनो हायो हमना ला मेसेंनि बोथोराव नोङो ओ मा बुङो बिलाहि, आलु, कफि बायदिसिना बायदि बायदि मैगं फोर जेरैबादि ओ फानलु आबादफोर बेफोरबायदि मावनानै जों बेफोरनि बेबो रां खा आरजिनानै ओ जों गामियाव मोजाङै रायजो जानाबो थानो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो ओ ओ जुदि नोगोरनि खोथा बुङोबा नोगोराव गोबां माने गारि मथरबो थायो यो लोगोसे ओ माने गेदिर गिदिर ओ माबाफोर थायो बिल्डिंफोर थायो जेराव ओ जों मानो थांनानै मोजां मोजां ओ साख्रिफोरबो जुदि मोजां फरायनानै साख्रिफोरबो मावहैनो हायो आरो आरोबाव लोगोसेनो जोङो गामियाव उम आरोबाव लोगोसे जोङो माने माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनोबाबो जोङो टाउनाव थांनानै मावहैनो हायो आरो नङाब्लाबो जों माबा मोनसे सोलोंनोब्लाबो टाउनाव थांनानै सोलोंनांगौ जायो मानो होनब्ला ओ दानि मुगायाव जोङो माने गोबां सोलायनायाथ' नुबाय अब्लाबो माने ओ नांगौ बायदि माने गासिबो बुस्थुखौ जों गामियाव जों फज'जोबनो हाया नङा होमबा दा बेबायदि माने माखासे बुस थुफोरखौ जोङो ओ थाउनसिम थांनानै ओ सोलोंनांगौ जायो बा माबा मोनसे नां गौ बुस्थुफोरखौ लायब्रबनांगौ जायो। बेफोरबायदि गोबां माने ओ नुनो मोनदों आरो जों मोननाय आरो जेनेबा औ आरोबाव जोङो गामियाव थानानै ओ गोबां माने मा मा ओ खामानिफोर मावना नानै गामियारि मानसिफोरा थानानै मोजां मोनैनि बायाव एसे बुंनोसै आङो। दा गामियारि होननाय लोगो लोगो जोङो ना मै हमनानै जानानै मोजां मोनो नङा होमबा।
अह
ओरैनो जोङो ओरैनो थानाय समाव ना हमनानै मोजां मोनो। मालाबा जोङो ओ आगोलनि समावथ' जेनेबा जोङो बिदिनो हाग्राफोराव जोङो जिब जुनारफोर नागिरोमोन। ओ माबा खालामोमोन मा बुङो बिदिखौ जेनेबा ना मै नागिरनायानो जाबाय। ओ बेबायदि माने ओ ओरैनो थानाय समाव बेफोरबायदि नायगिरनानै मालाबा फिथाइ सामथायाइ नायगिरनानै ओ बहाबा ओ जानो हायो थिग बेबायदिनो माने मा मा- खासे उम नेमखान्थिफोरबो दङ माखासे फोरबोफोर- बो दङ जायफोरखो जोङो माने गामियाव गावनि फुराना गामियाव थानानै बांसिन ओ मानसिफोरजों थानानै मोजांसिन मोनो आरो। रंजानानै बेनिफ्राय आरो आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां माने ओ बिदिनो जोंनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफोर बिथांमोना माने ओ गिदिर गिदिर फरायनायनि उनाव ओ टाउनाव थांनानै बा नोगोराव थांनानै बेवहाय ओ साख्रि मावहैयो साख्रि बाख्रि मावनायनि उनाव होजोंनो न' लुनानै थायो। ओ बिनिफ्राय आरो गामियाव ओ फैनाया खम जालाङो आरोना् थिग बेबायदिनो आंनि बेखौनो बुंनो सानो आरो जि माने ओ जों गामिखौ बावलांनो नाङा आरो गा- मियाव माने ओ गोजानाव थाहैबाबो जोङो गामि- खो बावनानै थानो नाङा गामियाव फैनांगौ रंजानाय समफोराव गामियाव फैनांगौ माबा मोनसे जुदि फोरबोफोर ओ फालियोबा। जायोब्लाथाय गामियाव फैनानै गामियाव गामिनि मानसिफोरजों रंजानांगौ होननानै आं सानो आरोना आरोबाव ओ जिथुनाखि माने जोंनि माने दा ओ बर' लाइमोनफोर दङ गासिबो माने जोंनि बे ओ गामि ओनसोलखो आरोबाव ग्रोम ग्रोम खालामनो थाखाय बा ओ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय माखासे खामानिफोरावबो गोसो होनांगोन होननानै आं सानो। जायफोर खामानि मावनांगो बे जाबाय हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो ओ माने जेनेबा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिथुनाखि बैसागु बोथोर दा मो सानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो बावलांनो नाङा आ- रो माने दाथ' मबाइल जुग जाहैबाय नङा होमबा? ओं दा माने ओ गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखो जोङो नुनो मोनो जे। मबाइल ओरैनो थानाय समाव मबाइलफोरखौ नायनानै बांसिन बिसोरो टाइम हगारनायखो जों नुनो मोनो आरो ना। दा बेबायदि समाव माने ओ ओरैनो थानाय समाव जोंनि ओ न'खरनि मानसिफोराबो बेफोरखो नोजोर होनानै जोंनि। ओ उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखो फरायसा फरायसुलिफोरखो एसे माने माबा मोनसे सोलोंनायफोराव सोनानै होनांगौ मायबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' खालामनानै दोननांगौ आरोना। बिनिफ्राय जाहैबाय मा जोंनि जिथुनिखि दा उथिबाय थानाय लाइमोनफोर बिथांमोनखो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जों बो माखासे गावनि हाबाफारिखौ मावनांगोन जों जुदि सोलोंनानै लानो हायाब्ला जोङो जोंनि इयुन जोलैखो जोङो मा होननानै ओ फोरोंलांनो हानो माबोरै फोरोंलांनो माबायदि जोङो बिसोरखो बिथोन होनो बिथांमोना बिसोरनि इयुन जोलैयाव इयुन जोलैखौ उनाव बिसोरोे ओ जेबो फोरोंलांनो हानाय नङा जुदि जों दायो बावगारोबा बिथांमोनाबो जेबो फोरोंनो हाया जाहैगोन आरो। आरोना ओंखायनो आं सानो जोंनि जेमान माने लाइमोनफोर दङ बिथांमोना ओ जोंनि जिथुनाखि हारिमुनि बा हारिनि खामानिफोर दङ। ओ कालचार लाइनाव जितुनाखि जा आर्टिसफोर दङ बिथांमोनहाबो मावनो हायो बा जाय थुनलाइगिरिफोर बिथांमोना ओ बिथांमोनाबो माखासे थुनलाइ थुनलाइ लिरनाय बा ओ सल' लिरनाय मा खासे खन्थाइ, मेथाइ, रायथाइफोर लिरग्राफोर थायो बिथांमोना ओ थिखालाव ओ आरोबाव मोजांसिन जाबावनायखो जों नुनो मोनबाय। जेथियानिफ्राय माने दायो देजिटेल मुगा जाबाय अब्लानिफ्राय माने मबा मबाइल फनावबो बेफोर खामानिखो मावनो हानाय जालांबाय नङा होमा नोंथां? उम गोदोनि समाव जोङो औ। गोदोनि समाव जोङो माने जेनेबा गामि एरियाायाव थायोब्लाथाय जोङो मबाइल फनबो जोङो गोदोयो बारा इउस खालामनो हायामोन नङा होमबा। औ दाथ'
जोंना ओं।
उम दाथ' जेनेबा गासिबनिबो आखायाव थाजोबो मबाइल फन आरो गारि मथरनिबो जेबो खमि गैला। औ। ओ टाउनसिम थांनो होनबाबो जों दायो ओरैनो माने थांलाय फैलाय जानो हानाय बायदिनो जोंनाव गारि मथरनि सुबिदाबो गोबां जाबाय आरो। औ। नोंथाङा बे ओ जिथुनाखि गामि आरो नोगोरनि ओ एसे माने सोलिनायनि बागै एसे माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
आङो गामियारि ओ नोगोरनि बुं खोथा बुंनो सानोबा आङो बेखौनो बुंगोनदि गामियाव जोङो बांसिनानो ओ माने ओ मोसौ बोरमा बा बायदिसि ना जोङो फिसिनानै लानो हायो। माने गामि इनसोलाव माने जोंना फोथार थायो, दुब्लि थायो, बायदिसिना थायो आरो जोङो गामि ओनसोलाव थाग्रा बांसिन सुबुङानो माइ आबाद मावनानै जायो। जाहा थे बे माइयानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे बेसाद ओ बे गैयाबानो जोङो माने थान थाखाया आरोना जेन'बा जोङो माइ मोन माइनिफ्रायसो जों माइरं मोनो नालाय। ओ आरो जोङो जेन'बा बे माइफोरखौ जोङो गायनानै लानांगौ आरो बांसिनानो जेनेबा गाव गाव गायनानै बांसिन लानो हायोबा बांसिन मोजां जायो। नोङो जुदि बे माइखौ नों गुबुनाव थांनानै गुबुननिफ्राय बायनांगौबा जोंहा गोबां फैसा होनानै बायनांगौ जायो आरोना। ओ गामि ओनसोलाव बे खौ नुनो मोनो जाहाथे जोङो मानसिफोरा गोबां आबाद मावो आरोना। जाहाथे ए बैफोरो बहल बिफां होन बा ओ बा जोगोनार बिफां होन बेफोरो मानलाग्रा बुस्थु मैगं थाइगं थायोना बेफोरखौ जों गामियाव माने बैसां होनानै आबादबो मावनो हायो आरोना। माने गामि ओनसोलनि जायगाया हाफोरा एभेलेबल थायो नालाय। आरो जोङो टाउननि खोथाखौ बुङो बा नोगोरनि खोथाखौ बुङोबा जोंङो नोगोराव जोंना हा हुवा एसेल' जा यो। जाहाथे जोङो गामि ओनसोलाव जोङो बे खम बिबाङावनो एसे खम बिबाङाव नो जोङो हुखौ बायनानै हायो। खिन्थु नोगोर ओनसोलाव जोंहा दा हानि बिबाङा बारायबाय एसे एनै जेन'बा हायावनो जोङो लाख लाख थाखा होननानै लानांगौ जायो बेखायनो जोङो ओ नोगोर एरियायाव नांगौखिनि माने जेसेबां नांगौ बेनि बारायै जोङो माने हाफोरखौ बायनानै लानो हायैनि जाउनाव जोङो माखासे जेन'बा ओ दाउ अमा फिसिनाय बेफोरबायदि फिसिनाया जायगाखौ खमनि थाखाय जों बेफोरबायदिखौ माने खम नुनो मोनो आरो बेफोरबायद दि हाबाखौ मावनायखौ खमनो नुनो मोनो आरो टाउन एरियाया बुङोबा जोङो बांसिनानो ओम गिदिर गिदिर फार्मासि गिदिर गिदिर हस्पिताल होनोबा जों बांसिनानो थाव वन एरिया बा ओ बेफोरबायदि जायगायाव मोननो हा हायो आरोना, जाहाथे जोंहा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जों बेयाव थांनानै देहानि सिकित्सा बा देहानि मोजांनि थाखाय बेयाव फाहामहैनाय जायो आरो। आरो नोगोरफोराव आव माने बांसिनानो कलेजफोर बा बांसिनानो मोजां मोजां बेफोरबायदि कलेजफोरखौ बांसिन नुनो मोनो, जायनि थाखाय जोंनि गामियारि ओन सोलनि सुबुंफोरा नोगोराव थांनानै फरायनानै मोजां डिग्रिखौ लाहैनो हा हायो आरोना जाहाथे इन फिउचार जाहाथे मोजाङैनो ओ गावनि लाइफ खौ सुफुंलांनो हायो, गावनि गथ' गथायखौ मोजाङैनो मोजां दैदेनलांनो हायो आरो गावनि रोंगौथिफोरखौ गथ' गथाय उन जोलै फोरनो होफिननो हायो आरोना। नोङो मोजां औ
नितसय नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंदों जोबोद माने मोनसे मोजां खोथा बुंबाय ओ नोंथां नि बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय आंजों दसे सावरायनायनि थाखाय। अब्ला जोंना समाबो जाबाय जोङो दोनथ'लायनोसै। नामा नोंथां बेनिफ्राय दानदिसे उनाव जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै आरो ना।
औ औ दे गोजोननाय मोनबाय।
औ दे।